हेल'
औ खोनादोंना नोंथां।
औ खोनादों नों सां
अ नोंथाङा दायो फ्रिबा नोंथां।
औ सय
अ खबरफ्रा मोजां ना नोंथां।
खबरफ्राथ'। बिाबननोै एखमबा मोजां एखमबा गाज्रि नोंथां दा नोंथांनालाय खबरफ माबायदि दसदि
आंनाबो बिदिनो मोजाङानो नोंथां। अब्ला बिदिबा आं नोंजों। नोंथांजों माने आङो मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो होननानै। कल खालामदोंमोन आरो नोंथां।
औ सावरायदों ना नोंथां।
नोंथाङा दा फ्रिबालाय जों सावरायदिनाय नङा होमबा? आयदाया जाहैबाय जोंहा दावबायनाय दावबायनायाव। दावबायनानै जे नोंथाङा माबायदि मोनो। जेन नोंथाङा बबे बबे जायगायाव दासिमहालागै दावबायखो। बिनि सायाव एसे बुंना होदो नोंथां।
औ दावबायनायनि बेलायाव बुङोबाथ' जोंहा माने गोबां। मोजां सोंथि आं बुंनांगोन। दा दावबायनाया जोंनि माखसे जे सोलिफुबाय थानाय जे जोंनि जिउआव।
जे मोनसे जोबोद गोनांथार मोनसे हाबा जों बुंना लानांगोन आरो। बे दा उफाय नायनि गेजेरजों जोंहा माखासे जा नों साननाङादि दावबायनायनि गेजेरजों जों माखासे। जायगाखौल' जों नायनानै हायो बा बैफोर जायगाखौ। जोङो नायनानै जों माखासे गोजोननायखौ लानो हायो। आरो दावबायनायनि गेजेरजों जों माखासे जानाय लोंनाय बेफोरखौ जानानै जोंङो। जों नायो जों बेखौल' साननो नङा। जरै जों दावबायनायनि गेजेरजोंबो गोबांथार सोलोंथाइखौ जायो। लानो हायो आरोखि दानि जुगाव। बे मोनसे जोबोद मोजां खामानि दावबायनाया जों बुंनांगोन।
औ।
जदिनो दावबायनानै माखासे गोबांथार खोथा आरो माखासे। कमिउनिकेसन बा माखासे गुबुन जा जाथिफोरनि। रायज्लायनाय बेफोरखौ जों सोलोंनानै लानो हायो दावबायनायनि गेजेरजों बा मिथिनानै लानो हायो। एदिन दाउबायाय न गुबुन मोनसे जायगायाव जुदि दावबायनो थाङोब्ला गुबुन मोनसे हादराव जुदि दावबायनो थाङोब्ला। बेय हाजाव जे माबायदि सुबुंफोरनि हानाय हानाय। जानाय लोंनाय गाननाय-जोमनाय बे बैसिनि माखासे कमिउनिकेसन जे रायज्लायनायफ्रा बोरै बेफोरखौ जों सोलोंनोबो हायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
दा दावबायनायनि गेजेरजों बेफोरखौ सोलोंना लानो हायो दावबायनाया बेल' नङा दि जों माखासे जानाय लोंनाय थानाय गाननाय जोमनाय बेफोरखौबो नङा जों जोंनि माखासे जे माबायदि जों थायो माबायदि जों गानो जोमो माबायदि रायलायो बैफोरखौबो जोङो दावबायनायनि गेजेरजों गुबुन हादोराव जों जोंनि थानाय जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय बैफोरखौबो जोङो दिन्थि हैैनो हायो आरो मा दा जोंनि जों गोबांथार माखासे कन्टेन्ट क्रियेटरफोरखौ जों नुयो दावबायनानै माखासे ससियेल मिडियानि गेजेरजों रां खामायनाय बेफोरखौबो नुयो दावबायनायनि गेजेरजों माखासे जे कनटेन्ट दावबायनायनि कन्टेन्ट क्रियेट खालामनानै गोबांथार मोजां मोजां जायगानि बा गुबुन मोनसे हादोरनि माखासे जानाय लोंनाय थानाय गाननाय जोमनाय बैफोरखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोंहा नुसार होनानै बा भिडिअ' खालामनानै जे रां खामायो बेफोरखौबो जों नुयो दा जों नोंगौ गुबुन हादोराव थांनानै गुबुन हादोरनि जि गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय बेफोरखौ जोङो कनटेन्ट मोनसे कनटेन्ट मोजां बानायनानै जोङो भिडिय' बानायनानै जोङो ससियेल मिडियानि गेजेराव आपलड होयोब्ला जे गासैबो सुबुंफोरा जे बै हादोराव थांफेरनो मोनै माखासे सुबुंफ्राबो माखासे बैसिनि जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय जे बैफोरखौ जे भिडिअ'नि गेजेरजों ससियेल मिडियानि गेजेरजों जे नुयो बे मोनसे मोजां हाबाफारि आरो दावबायनायनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला आरो बेल' नङा जे जों दावबायनाया माखासे गोबांथार सुबुंफोरा गुबुन गुबुन जायगायाव दावबायो नंगौ ओरै दावबायनायनि जे हारसिं दावबायनाय बिनि माखासे गोजोननाया बेलेग दिनो फेमिलिखौ लानानानै दावबायनाय बिनि मोनसे गोजोननाया बेलेग आरो जे दावबायनाय मोनसे बुङो जोंनि फरायसालि बा कलेज बायदि इयारिनिफ्रायबो जोंखौ माख खासे सोलोंथाइनि थाखाय प्रजेक्ट फोरनि थाखाय जोंखौ एसाइनमेन्ट फोरनि थाखाय गुबुन गुबुन जायगायाव दावबायनो लाङो बैफोरबो मोनसे दावबायनाय जों बैफोरनि गेजेरजों ओरैबायदि जों मोनसे प्रजेक्ट बानायनांगौ गोनां जायो बैफोरनि माखासे हानाय जानाय लोंनाय बे रायलायनाय बेफोरनि माखासे जोङो प्रजेक्ट फोरखौ बानायनानै जोङो गोबांथार सोलोंथाइफोर लानो हायो आरोखि दा दावबायनाया बेफोरनो दा नों थाङाबो दावबायनायनि सायाव माबाफोर फोरमायगोन नामा नोंथां
अ नोंथां औ बुंनो हागोन आं नोंथां दा दावबायनाय होमबा नोंथां दावबायनायाथ आंनि लाइफनि थाखाय मोनसे जोबोद गोनांथार पार्ट आरोना नोंथां
औ औ
औ दा दावबायो होनोब्ला जोंङो नोंथां माखासे जोंनि लाइफआवना गोबां सुखु दुखुआथ थाख नंङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
दा जोंङो बे सुखु दुखुखौ माने माखासे समफोर दाउ दावबायनानै जोंनि दुखुफोरखौ बारहो हरनो हायो आरो औ खोनानोदा नोंथां
औ खोनादों
औ दा जोंङो दावबायनाया जाहैबाय जोंङो लाइफआव माने गोनांथार आरोना जोंङो जे दावबायनाया जोंनो जिउआव माने मोनसे गियानबो सोनानै होनाय जायो आरो जोंनो जेन जोङो गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव दावबायहैनानै जोङो बै दाबसे जायगानिफ्राय मा मा सोलोंनो हाखो बेखौ जोङो गियान बुथुमनो लानायाबो मोनसे दावबायनायनि मोनसे जोङो माने गियान बुथुमनायनि बिदिन्थि आरो दा दावबायनानै जोंङो जे मोनसे जायगानि रुल्स एन्ड रेगुलेसन बेफोरखौ जे जों नेमखान्थिफोरखौ मिथियो बेया जे गाननाय जोमनाय बेनि दोरोंङारि थासारि बेफोराव गासै जों सोलोंनानै लानानै जे जोंनि जायगायाव उमुग जायगानिया उमुग बिदि बिदि बुंनानै जों माने जोंनि जायगानिखौबो फोरोंफैनो हायो आरो दावबायनायनि गेजेरजों दा नोंथाङा एसे सिगाङाव बुंलांखाबायजे दावबायनायाबो मोनसे जोंनि दानि दिनाव मोनसे जेन कन्टेन्ट बै माखासे समाजारि बिजोङाव कन्टेन्ट क्रियेटरफोरस थायोजे बिसनि थाखाय मोनसे रां आरजिनायनि मोनसे प्लेटफर्म आरोना
औ नंगौ
उम जे जोङो दावबायनानै गुबुन गुबुन गुबुन दाबसे जायगायाव थांनानै जों दावबायै दावबायै होजोंनि थासारिफोरखौ दिन्थिनानै जेन बिदि जों ससियेल मिडिया खौरां बिजोंफ्राव फोसावनाय बा मोजां मोजां साव गारि दैखांनानै दिन्थिनाय बैफोराव जोंहा माने सुबुंफोरखौ माने नोजोर खोख्लैनानै जेन जोङो बै जायगाखौ मुंदांखा खालामो बा बेरायनो बा गोबां मानसिफोरखौ गोसो बोहोयो आरोना
औ जों
दा नोंथाङा बबे बबे जायगायाव दावबायनानै मोजां मोनो नोंथाङा
आंथ दावबायनानै मोजां मोनो होनोब्ला आं हाजोआरि ओनसोलाव दावबायनानै बिराद मोजां मोनो नोंथां माने आंनो ओरैबायदि मोनसे नुथाय नांगौ जे जेराव।
औ।
जे गोजौ ज थासारि भिउ पइन्ट होनो जेखौ जों मोनसे ज गोजौनि फफ्राय जे हाजो गोजौनिफ्राय जों गाहाय हायेनारि ओनसोलखौ जुदि नाहरोब्ला जों जि रोमै रोमै मोनसे।
जे जों भउ लुैयो बे मोनसे जोबोद मोजां नुथाय आरो जों बुंनो थाङोब्ला जोङो हाजोआरि ओनसोलाव जुदि बेरायहैयोब्ला जों माखे नेचार। जों हाजारि ओनसोलनि ने हाय ओनसोलनि। हाजो बे ओनसोलनि नेचारा जोबोद साबसिन जों बुंनांगोन जे जों माबा मोनसे जोंनि गोसोफ्राव जुदि साननाय जे माबा मोनसे दुखु बा माबा मोनसे टेनसन बायदि आररि दङब्ला। जोंङनो दावबायनाया मस्ट इम्परटेन्ट बे मोनसे मोजां खामानि ज जोङो दावबायनाय। गेजेरजों मोन माइ फ्रेस ज जो मोनसे। दनि द माबास द हा फरथ ग्ला ज जों मोनसे मोजां प्लेसाव थाङोब्ला। जों बेवहाय माने गावनि दुखु दाहाफोरखौ बावगारलाजोबो द बेनि थाखाय मोनसे जोबोद मोजां आरोखि दा आं बेनिखायनो साबसिन मोनो। आं हाजो ओनसोलखौ बेरायनो थाखाय साबसिन मोनो नोंथां दा नोंथाङा।
औ।
माबायदि जायगायाव बेरायनानै साबसिन मोनो नोंथाङालाय
नंगौ नोंथां आंबो बेनो जे हाजो एरियाव बेरायनानै। साबसिन मोनो मानो होनोबा जोङो। हायारि ओनसोलावथ' जोङो बेरायनाय होनोबा जोङो। जेन बिदिनो माने गरम बारानि थाखायनो माने आंनि ओनसोलाव दावबायनायखौ बारा एसेबां मोजां नुवा आरो आं माने।
औ औ।
आङो बांसिन जों दावबायनानै मोजां मोनो होमबा हाजो। हनस जेन अरुणाचल प्रदेश साइदखिजाय बिराद मोजां मोनो आरो आं दावबायनानै।
औ नगल थौ।
बिओ। अरुणाचलनि जिर' बिलि होननायावथ' आङो दावबायनानै बिराद मोजां मोनो आरो माने। फोरजोंहाय आराम। सोमखोर सोमखोर गोथां गोथां बिराद मोजां मोनो आरो आं माने दावबायनानै होगोन। दा बिदिब्ला नोंथां जोंना सावरायनायनि समाबो जाथ'बाय दोन्थ'लाय।
औ औ दे जागोन दे नोंथां उनफ्राव सावरायलायदनि।
औ जा नोंथांजों सरायनाया गोजोननाय मोनबाय दे नोंथां।
औ जागोन दे नोंथां जागोन